हेलौ।
अ नोंथाङा मा खालामदो?
अ नोंथां आङो ओरैनो दङ र'
अ आं नोंथांजो मोननैसो आयदानि सायाव रायज्लायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि दोङ ना।
अ नोंथां फ्रि दङ राय्लाय जागोन।
अ। आं नोंथांनि जायगायाव जानाय लोंनायनि बागै रायलायनो होननानै एसे सानदोंमोन
अ रायज्लाय जागोन नोंथा।
ओ नोंथांनि जायगायाव अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो।
अ अ। नोंथां जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ बा जोंहानि न'खराव अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो होनना बुङोब्ला आगोलावनो अनला ओंख्रि बुंब्लाथ' जोंनि जानाय माइरं ओमफ्रायनो जायो नङा होमबा नोंथां ओ जेरै माइरं दसे सोमहाब नानै दोनो। बिनि उनाव बेखौ मोजाङै सुनानै बेखौ देनानै लायो आरो गुन्दै खालामनानै आरामनो बेनि उनाव बेखौ दै बा खारैखौ होनानै खारैखौबो होजाफाखायो आरो दै गोजाखौबो गोदौ होनोनानै अनखौ होखांनायनि उनाव खारैखौ होजायो जोंनिया ओरैबायदि खालामो जे बेखौ अनलायाव बायदि बायदिसिना होनानैबो जानो हायो जेरै सेवालि बिबार थानाय समाव सेवालि बिबार बारसिगि बिबार थानाय समाव बारसिगि बिबार बा ना बेदर दाउ बेफोरखौबो होनानै जाजायो अमा बेदरफोर होनोबा अमा बेदरफोरखौ आगोलावनो आरामनो एवख्राना मस्ला मस्लि होनानै बेखौ एवग्रोना लायो आरो एवग्रोनना लाना बेखौ बोखांना दोनो बिनि उनाव दैखौ सारायाव होनानै गोदौहोनानै जेब्ला दैया गोदौओ बिनि उनाव अनखौ होनानै मोजाङैनो गोदौ होनोनाय जायो बे गोदौनायनि उनाव अन गुन्दैखौ होनाय जानानै अन गुन्दैखौ होयो दैया गोदौब्ला बेनि उनाव मसला मस्लि होबाय बिनि उनाव बेदर होबा बेदर खौ होबाय ना होबा ना होबाय दाउ होबा दाउखौ होबाय अआरो जोंनि ओनसोलाव एम्फौ लाथाजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन आदबजोंबो जानाय जायो जेरै अनलाखौ जोंनि ओनसोलाव खारैजोंल' जाया। आ जेरै औवा मेवाइ होनो बे औवा मेवाइखौबो जोंना जोंनि ओनसोलाव औवा मेवाइखौबो गोखै बानायनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो जोंहाबो दोनो बेफोरबायदिनो बे गोखैजोंबो अनलाखौ गोखै संनानै जानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि अनला ओंख्रि होनबाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ बानायनानै जायो आरो। बेफोरबायदिनो अन बे दर बा ना ओ दाउ बेफोरबायदिखौ बा अनला ओंख्रिया बयनिख्रुइबो गोथावसिन बा साबसिन हामसिन जायो आरो आम नोंथाङा बा नोंथांनि ओनसोलाव ओ अनलाखौ माबोरै बनायनानै जायो? माबोरै आदब खायदा बाहायनानै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन ओ जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो माइरंखौ सोमना लाग्रोनानै बेखौ बोखांना ओ गुन्दै देनानै बेनि उनाव दै सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै बेखौ गोदौनाय ओम खारैखौ होखायोबो आरो बहाबा गोदौनायनि उनाव होयो बेनि उनाव दैजों खारैजों ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बेवहाय अनला माइरंनि गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो। बिदिनो जों अनलाखौ ओ ओरैनोबो जानो हायो आरो दाउ अमा बेदरफोरजोंबो जानो हायो औवा मेवाइ बिदिनो खारैबो थावबो जानो हायो अनलाखौ
ओं
आरो गोखा बिलाइफोरजोंबो जेरै- मैदोफु फुल बिबार मैदुफुलनि बिलाइ आरो ओ जोंनि रावआव अनला फाख्रि होननानै बुङो बेखौ जोङो अनला फाख्रिखौ जों ओ लाइ बिलाइ बिदिनो गोथां मैगंफोरखौ अनला ओंख्रियाव होफानानै बेखौ जोङो अनला फाख्रिबो जा जानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
औ
आरो अनलाखौ जों साम'फोरजोंबो जानो हायो
औ ओम ओम नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलाव अनला फाख्रि बा अनला ओंख्रिखौ माबाफोर फोरबोफोराव होनाय बा होफेरनो मोनदों नामा?
औ होनो मोनदों। जों अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ जोंनियाव बिब्दिनो हाबा हाबाफोराव हाथासुनि हाबायाव होनाय जायो हराव
ओ अ
हिनजाव गोदानफोरखौ बेहाय संनो होयो।
औ
बेयाव होनाय जायो आरो अनला ओंख्रिखौ
औ
नोंथांनि नोंथांनि ओनसोल ओनसोलाव बिदिनो अनला ओंख्रिफोरखौ बहाबा फुजाफोराव बा बिदिनो मबाफोर माबाफोराव होनाय जायो नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रैखौ बेफोरबायदिनो खायसे फोरबोबा हाबाफोराव होनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै दा जोंनि ओ आघोन दान जायखौ बुङो बे आघोन दानाव जोंहा माइरं गोरलैनि माइ गोरलै जेब्ला ओंखारो बेयाव जोंना माइ गोरलैनि फुजा होयो बेयाव अनलाखौ जोंनि ओनसोलाव बा जों जोंनि न'खराव होनाय जायो आरो। बे अब्लानि समाव लाइ गोरलै आरि ओंखारो नालाय बेफोरजों अनला फाख्रि संनानै जाहोयो आरो अनला फाख्रिखौ बोरै जायो होनब्ला उम आगोलावनो लाइखौ एसे एवदबनानै लायो। बेनि उनाव दैखो होयो बेनि उनाव आरो खारैखौ होबाय खारैखौ होनानै गोदौहोनानै अनलाखौ अनखौ अन गुन्दैखौ होनांगौ बेनि उनाव मस्ला मस्लिखौ होनांगौ अ अब्लानो अनला फाख दे जायो आरो नोंथां। ओ नों बिथाङा अनला फाख ख्रिखौ संफेरनो मोनबाय ना मोनाखै?
अनला फाख्रिखौ आं संनो मोनफेरबाय नोंथां
औ संफेरनो मोनफेरबाय नोंथाङा नोंथांनि आदबजों माबोरै अनला फाख्रिया जायोबा नों माबोरै बनायनानै अनला फाख्रिखौ जायो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
अ ओ अनला फाख्रिखौ गिबियावनो सङोब्ला सङोब्लाथाय आंनि बाय दिब्ला आं गिबियावनो ओ सारायाव दै दै गुदुं फुदुंनानै फुदुंनानै लाग्रोयो बेनि उनाव बेवहाय खारै होनानै आरो गिबियावनो अनला अनला अनला जानो थाखाय।
औ
माइरं माइरंखौ सुनानै बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोयो देनानै बेनि उनाव दै दै फुद दुंना दोननायखौ आङो बेहाय गोदौब्लाथाय अनला गुन्दैखौ सारनानै होयो। आरो बेनि उनाव फाख्रि जे जायो अनला फाख्रि होननानै बुङो बेखौ जा बेखौ बानायनो थाखाय ओ बिदिनो मैगं गोथां खाबथेंनानै जेरै लाइ बिलाइ मुला बिलाइ बेफोरखौ खाबथेंनानै एव ओ एसे एवदबना लानानै बेहाय होना होयो अब्लानो आंनि बायदिब्ला आं बिदि खालामो आरो अनला फाख्रिखौ।
औ नोंथां।
आं बिब्दिनो बानायनानै जायो।
अ। ओं नोंथाङा ओ अनला खारिखौ अनला मैखिखौ जाना बांसिन मोजां मोनो ना अनला फाख्रिखौ जाना मोजां मोनो नोंथाङा बांसिन मा मोनसेखौ जानानै मोजां मोनो?
आं ओ बांसिनानो अनला फाख्रिखौ जानानै मोजां मोनो।
औ।
नोंथाङा अ- अनला मैखिखौ संफेरबाय नामा?
ओ नोंथां अनला मैखिखौथ' आङो ओरै ओ संफेरदोंबाबो ओरै गोबां संफेराखै ओरैनो बहाबा खनफा खननै माने हारसिं संफेराखै आरो ओ न'खरनि आइब आइबा बाजैमोननि हेफाजाब लानानै संफेरबाय ओ बेबायदिनो अनलाखौ ओ बै मैखिइखौ होनानैसो दै होनानै बेबायदिनो ओ दैया गोदौबा बै औवा मेवाइ एबा दिखुनिउ बेखौ होखांनानै दैया गोदौब्ला बेफोरबायदिनो ओ अनखौ होनानै गोदौहोयो आरो अनला मेखिखौबो। आरो मस्ला -मसलि होयो आरो
औ।
ओम। नोंथाङा संफेरबायना?
औ आंबो ओ संफेरबाय माने आं हारसिं बिदि संफेराखै। आंनि न'आव संनायखौ आं नुदों आरो।
औ ओम नोंथां होमबा दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै।
औ औ।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
अ नोंथांनिसिबो साबायखर जासिहरनाय थाबाय।
औ।
दे।